हेलौ,
औ नोंथाङा खोनाहादों ना?
अह औ खोनादो।
औ जोबोद मोजां आरो नोंथांजों। दा मोनसे गोनांथार आयदानि। सायाव सावरायनो होननानै फन खालामदोंमोन आरो दा नोंथाङा। ओरैनो दङ ने?
औ आं ओरैनो दङ।
औ जोबोद मोजां। अब्ला जोंनि सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय, बर'फोरनि हादान जानाय एबा हादान नागिरनाय, दा बे आयदाखौ लानानै जों सावरायगोन।
औ
अब्ला, ओब आं नोंथांनोनो ओब माखासे ओ बेखेवनाय डिफिनेसन बेखौ आब नानै होनोसै नङा होमबा? औ दा बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हासिगोन बर' फोरनि हादान जानायखौ
औ दा हादान होननानै बुङोबाथ' जोङो जेनेबा मोनसे जायगानिथ' मोनसे जायगायाव माने रायजो जाबाय थानाय सुबुंफोरा जे मोनसे गोदान हाग्रा बारि बा आथिं हाजो हाला खाथिफ्राव गोबां हाग्रा बंग्रा थायो नङा होनबा। बा अबेबा मोनसे जाय जायगायावहाय सुबुं माहारिया माने थायाखै। बेयाव जेरै हाग्रा बंग्रा जानानै दङ। माने बेवहाय गुबुन गोजान गोजान दाब दाब जायगानि सुबुंफोरा फैनानै माने बै हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै बेयावहाय गाव जायगाफोरखौ गाव बासिनानै लायो आरो बा साफा खालामनानै लायो आरो औ जों बेखौनो सरासनस्रायै माने हादान होननानै बुङो बेखौ बेफोर जायगाफोरखौनो
औ जेराव हा आरो दान माने हा गोदान
औ माने गाव गावसोरो गावसोरनि जेहैनो माने साफा खालामनानै लानाय आरो जेनेबा नों अरन नो हम बा हाग्रा बंग्राखौनो हम बेफोरनिफ्राय साफा खालामनानै बेखौ हा आरो बे बेखौनो बुंनाय जायो आरो दा हादान होननानै बुङोब्ला जों गोदो गोदायनिफ्रायायनो बर' सुबुंफ्रा हादान नायागिरनो बिराद मोजां मोनो माने बिदि बुंनांगोन आरो
औ
माने गोबां दोनैसिमबो। माने हादान नाव थाहैग्रा बा हादान ननायागिरनानै थांग्रा गोबां सुबुं जोंनि गेजेराव दङ। दा हादानखौ हादानावबा मानि थाखाय थाङो होननानै बुंनो थाङोब्ला
जेनेबा सुबुंफ्रा मा जायो बा मोनसे जायगायाव मोनसे गोजाम गामियाव थागोन बिसोरो जेब्ला माने आं नुनायखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायगोन आरो जेनेब्ला। औ मोनसे गामियाव बिसोर रायजो जाबाय थागोन।
रायजो जानाय जाबाय थानायनि गेजेरावबो जुदि बिस्रा ओ गावनि जायगानि
हा हुफोरखौ गुबुननो होनानै माने मा खालामो बिसोरो उनावहाय गैया जाहैयो जेबो गैया जाहैयो माने।
नंगौ।
माने बिसोर बादुला होननांगोन बुं बादुला बादुलिबो बुंनो हायो माने बिसोर मावा दाङा। गावनि हा जि एसे दङ बेफोरखौ औ औ।
मालायनि सायाव जानो नाजानाय आरोना मालायनो खामानि मावहोनानै बेनिफ्राय
औ नङा नङा माने आंनि बुंनो नागिरनाया ओरैसो जेनेबा नोंहा हा दङ नङा होनब्ला दा नोङो खामानि मावा नालाय। खामानि मावनो बायो नालाय दा बेखौ नोङो बे हाखौ। खौनो गुबुननो होनोसै बिनिफ्राय रां लाबोनोसै बेजोंनो जानोसै। जेब्ला नोंहा हा हु गैया फारसेथिं नोंहा खामानिबो मावनो बाखायो दा बेफोरनि जाहोनावबो किसुमाना माने हादानथिं माने खारलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो औ नंगौ। औ दा जोङो जेनेबा ओ बर'आवहाय मोनसे सल'माबो दङ नङा होनबा जेरै हादान
औ।
बेफोरावबो जोङो बर'फोरनि हादान नागिरनाय। माबायदि जाहोनाव हादान नागिर दों मानि थाखाय हादार नागिरदों बेफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनो आरो। दा हादान हा गोदान जायखौ नोंथाङानो बुंबाय दा बेफोराव माने दा दिनैसिमबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हा दान नागिरनायखौ जों नुनो मोन्दो आरो।
नंगौ नंगौ।
माने गोबां गुबुन गुबुन जायगानि गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै अबेबा खना बा बिदि हाजो सेर सेर बेफोरावहाय गोबां बर' फोराहाय हादान नागिरै नागिर दिनैसिमबो रायजो जाबोदों आरो बेनिखायनो जानो हागौ हाजो सेर सेर एकदम। अबेबा टाउन सहरनि गोजान गोजानावहाय माने जोङो बर' सुबुं माहारिखौ रायजो जानायखौ नुनो मोनो आरो।
दा नंगौ नोंथां नोंथाङा जाबायदि जोंनि बर'फोरनि हादान जानायनि माखासे माने आखु नङा होनबा जेराव आखु होनोबा सोलायनो रोङो जाय माने बे गागि जानानै थाबाय। मिथिब्लाबो माने। बिनि सोलायनायखौ रोङाखै बेयो मोनसे आखु बर'फोरनो दा हादानाव बर'फोरा गाहायै आं मोननैसो जाहोनखौ नों नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो दा मोनसे जाहोनखौथ' आं रोखा रोखा। नुखाथारबाय नोंथां फोरमायनायनि गेजेरजों थाखानाय हाखौनो गुबुन मावनानै मावनो होनानै गाव मावाालसेनो बेजों मोनसे खहा जानाय बेजों लोगोसे जेब्ला न'खराव बिदा फंबाय बुरजा जायो आरो। बिदा फंबाय बुरजा जानायनि जाउनाव हाया राननायाव एसेल' जाबाय जेराव बर'फोरा गुबुन खामानिखौ मावनानै जानो गोब्राब मोनो रोङा ओ आथिखालाव जेनेबा एसे एनै रोंबाय सिगां समाव खालि आबादखौनो जों गाहाय होननानै सानो बेनिखायनो आबाद मावनो थाखाय जोंनो हाया एसेल' जानायनि जाउनाव बिसोरो माने एसेल' हायाव आबाद मावनो रोङैनि थाखाय गुबुन जायगा नागिरदों बिदा फंबाय बुरजा जानायनि जाउनावबो
औ
जेराव बर'फोरखौ गोबां माखासे मोजां मोजां जोंनि सान्थौगिरिफोरा बुङो जेराव टाउन जायो बेखौ फाननानै बर'फोरा गामि हादान नागिरो बेफोरबायदियाबो मोनसे जोंनि बर'फोरनि आखु
औ
बेजों लोगोसे जों मोननो हाबावो बर'फोरा आं बेखौ माने गोबां माने नुदों आरो बर'फोरा जे आबाद मावो थिगासे बेजों लोगोसे आबाद मावबाय थायोबा हानि रसा लासैनो जामलाङो नङा होमबा नेचारेलि हानि रसा जामलाङो दा बेनि थाखाय बिसोरो मिथिया आथिखालाव जे साइन्टिफिक माबाजों ओ बिगियान आयदाजों जे दिहुननाय जेरै सरकारि हा सार जेनेबा जों बाजाराव बायनानै मोननायङा सार बेफोरबायदि हासारखौ बाहायनो रोङा रासायनारि हासारखौ दा बिसोरो बाहायनो रोङा नालाय बे गावसिनि जायगायाव हा सार गैला बायदि मोनबाय आरो गुबुन माने बिफां लाइफां बिफां थानाय जेराव सिगां समनिफ्राय बिफां लाइफां बिफांनि बिलाइ सेवनाय थानाय बेफोरबायदि हाफोरखौ नागिरनानै आबाद मावनो थाखाय सिफायहैयो नोंगौ गोबां खस्थ' मोनो हादान सिफायनाया गोरलै खामानि नङा मानो होनोबा हादान जानाय माने बे मोनसे गोदान जायगायाव थांनानै बिसोर माने गावसोरखौनो बांसिनै थाखानाय जायगायाव जाबायदि सुबिदा बेखौ खोमानानै लानो जेराव बुंनो थाङोबा जोङो लामानि आंखाल बेजों लोगोसे जोङो हा हाय हाथाय बाजारनि आंखाल देहा सावस्रि जों जेनेबा फारमासि जि डक्टर बेफोरबायदिनो थांलाय लाबोलाय लोमजाबा साजाबा बेेनि आंखालखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे जों मोननो हाबावो ओ रांखान्थियारि बिथिङावबो आंखाल जायो मानो होनोबा हादानाव जेबो थाया औ दे जानो जानो लोंनोबो जोबोद माने आंखालखौ जों नुनो मोनो
औ ओम
आरो जों मोननो हाबावो बर'फोरा माने बेफोरखौ माने बुजिसेयावबो आथिखालावबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हादान जानाय आ खुआ सोलायनो हायाखै आरो नोंथां आदसा नोंथां बे समाव जोङो हादान जानायनि जा फंनैसो रायजलायबाय नङा होमबा दा नोंथांनि भिउआव बा नोंथांनि मोनदांथिनायाव हादान जानायनिफ्राय जों गोजानाव थानोब्ला आथिखाल समाव जों मा खालामोब्ला गाहाम जागोन बे मोननैसो भिउखौ होनानै जों सावरायनायखौ फोजोबदिनि नङा होमबा
औ-औ दा जेनेबा हादान जानायखौ बा खमायनाय बा हादान जानायखौ गैयै खालामनायनि जाहोन होननानै जोङो बुङोब्लाथ' जों गाव गावनो बा सुबुं जों जाय माने जों गाव खौनो सांगां जानो नांगोन मानो होनोब्ला जोङो दा नोंथाङानो फोरमायलांबाय जे जानाय लोंनायावहाय आंखाल जायो नंगौ बेबोथार मानो होनबा हादानाव हायथ' गोदान माने हा गोदान माने मा हा गोदान जेरावहाय जेबो सुबिदा गैया बेफोरावहाय माने गोबां सुबुं माहारिया माने गोबां जिउ खहाबो जानो गोनां जायो मानो होनबा बेवहाय मोजां लामानि सुबिदा गैया एबा डक्टरफोरखौ जोङो थाब मोनस्लाबनो हाया लामा गाज्रि फोनथाय जों गारि मथरनि सुबिदाखौबो जोङो मोननो हाया आरो जाहैबाय माने हादान माने मा एकदम बिथिराव जाय माने टाउननि गोबां गोजान गोजान जायो जायनि जाहोनाव माने नोङो माबा मोनसे जाब्रबोबा जुदि बेखौ लाबोस्लाबनो हानाय समबो जाहैया दा हादान जानायखौ खमायनाय दा बेखौ खमायनायनि जाहोनाथ' बुंनो थाङोब्ला गोबां दङ मानो होनब्ला जों सुबुं माहारिया जेराव जों रायजो जादों बेयावनो जोङो मोजाङै मोजां रायजो जानानै गावनि रांखान्थियारि बिथिङाव नांगौ जानायफोरखौ जों गावनो खामायनानै जेब्ला जोङो मोजाङै जिउ खुंनांगोन अब्लानो बै माने मा बै हादान जि नागिरनाय बा आंखाल माबा मोनसे जायगायाव थानानै आंखाल जायो अब्लासो बै मानसिया हादाननि बाथ्राखौ साननो सानो बेनिखायनो मा नों जेराव थादों बेयावहायनो नोङो ओ बा नोङो जाय जायगायाव थादों बेयाव थानानैनो रांखान्थि बिथिङावहाय गावखौ गोख्रों खालामना लानो नांगोन रां खामायनो नांगोन खामानि मावनानै जोङो माने मा गोजोरै रायजो जानो नांगोन बेखौ जोङो बुंनो हायो दा आरो आ आथिखालाव माने हादान सिफायनायखौ बुंनो थाङोब्ला माने सुबुं माहारि या गोबां जानायनि थाखाय माने सुबुं माहारिया माने जेरैबायदि बांलांदों बिनि सायावबो माने हादान सिफायनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनबा दा दहाय नोंथाङानो बुंलांबाय जे न'खरावहाय गोबां बिदा फंबाय थायो हा हु राननानै खम जायोब्ला बेफोरावहाय माने माने मा गावनि न'खरखौ खुंनो हायै जानायाव माने बिसोर ओ माने मा बेफोर हादानफोरथिं थांनो बिसोरो सानो आरो अब्ला माने गाहाय हादान ननायागिरैनि गाहाय जाहोनानो जाहैबाय माने रांखान्थि बिथिंनिफ्राय जोङो बुंनो हागोन दा जोङो माने मा रांखान्थियाव गोख्रों जायोब्ला बै हादानथिं थांनायनि बाथ्राखौ जाहाथे साननाय नङा आं बेखौ सानो आरो
नंगौ थारै
माने गाहाय जाहोनानो जादों रांखान्थि बिथिङाव औ
नंगौ जोबोद मोजां दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय आरो जों बे सुंद' सावरायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि माखासे हादान जानायनि जाहोन बेखौ जों मिथिनो हादों। अब्ला नोंथां बे समाव जों दोन्थ'दिनि उननि समाव फिन रायज्लायनो मोनगोन होननानै नोंथांखौ मिजिंथिनाय जाबाय
औ जागोन दे